हेलौ
हेलौ
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों हायो ओ नोंथां खोनादों हायोबा नोंथांआ ओ थिगानो दं नोंथां ओ दा नोंथांखौ लोगो मोननानै गोजोननाय मोन्दों दा नोंथांनि टपिकखौ नोंथाङा फोरमायदों आरो नोंथाङा हायोबा इयारबादसफोर लादोंबा बख'नानै दोन
अ जेबोथ' उसुबिदा खोनायाखै नोङो
औ खोनानायाथ' आं खोनादों नाथाय टेकनिकेलि प्रब्लेम जायो सम सम
ओ जानाय नङा दे इसेबां गारजि जानाय नङा खोनादों दा नों मोजाङैनो
खोनादों नोंथां खोनादों बिदिबा नोंथाङा नोंथांनि आयदाखौ आयदानि सायाव सावरायनो आवगायनिसै
औ ओ नोंथांनिफ्राय बे मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो लादों आङो
औ
दिनैनि ओम दिनैनि मुगायाव
औ औ
गोदो बोरै सोलियोमोन आरो दा माबायदिजों सोलिदों माखासे दाथ' गोरों जाबाय
औ
बयबो गोरों रोंबाय राबाय बयबो माखासे साइन्टिफिकेलि मेथडजों बा खामानि मावनायखौ जों नुबाय
औ
ओम गोदो आरो दा माबायदि फाराग नुयो आं बिनि बे टपिकखौ लानानै नोंथांनि नोंथांनिफ्राय माखासे बाथ्राखौ आं मिथिनो लुबैदों आरो
औ नंगौ थारैनो मोजां आयदानि सायाव नोंथाङा बुंदों गोदो आरो दानि जिहेथु फारागथि एबा जोंनि जिहेथु मदारन जुगाव जाबायदि टेकनिकेल जाबायदि जोंनाव मुवाफोर बेसादफोर जन्थ्रफोर दङ बि सायाव नङाोमबा नोंथां आयदाया
औ
नंगौ दिनै गोदोनि गोदोनि समाव जों नायोब्ला जोङो सरासनस्रायै सुबुं समाजा सुबुं माहारिया समाज दानानै संसार जाबोदोंमोन मोनसे खामानि मावनो थाखाय जोंनो गोबाव समनि थाखाय गोनां जायोमोन। आरो बयनिबो हेफाजाब लानानै जोङो गोबांनि हेफाजाब लानानै जोङो जायखिजाया खामानिखौनो मावफुंनाय जायोमोन। जेरै गिदिर गिदिर बिल्डिंफोर लुनाय बेफोरो गोदोनिफ्रायनो सोलिदों गिदिर गिदिर बिदिनो गोबां नेरसोनथि दङ गोदोनिफ्राय गोदोनिनो बेफोरखौ लुफुंनायाव जोंनो गोबां मानसिनि गोनांथि जायोमोन जोंनाव दानि गोनोखो मुगानि बायदि जन्थ्रफोर गैयामोन। गोरलैयै खामानि मावनो हानायनि राहाया खममोन गोदो मिथिंगायारि आदब खायदाजों जा एसे मावबोदोंमोन। बैफोरजोंनो दानि नेेरसोनथिफोरखौ जों नुहुरो। नाथाय खोथाया जाहैबाय जोंनि नैबे दानि बेे मडार्न जुगाव टेकनिकेलि जोंहा बेसेबां आग बारायखो एबा बेसेबां जौगाखांखो नंगौ दिनै जों फारफ्रोम बिथिंनिफ्राय नायोब्ला जोंहा जेरावबो जोङो बिगियाननि नोजोरजों जों डेभ्लपखौ नुहुरो। जेरै नोंथाङा नोंथांनि दुब्लि फोथाराव हालेएवनायनिफ्राय ला बावहाय जोङो जोंना
ट्रेक्टर गोदो बाहायोमोन नांगोन दा बाहायबाय ट्रेक्टर बाहायबाय रटार बाहायबाय नङा होमबा?
नंगौ नोंथां गोदो जोङो नांगोल बाहायोमोन खदाल बाहायोमोन। दा नाथाय जोङो ट्रेक्टर गोदो बिगा बिगाफा माइफोरखौ हानो थाखाय जोङो सावरि बादालि लिंफुंनो गोनां जायोमोन नाथाय दा जोंनाव माइ हाग्रा मेसिनबो दङ। गोदो जोङो बिगा बिगा माइ गायनो थाखाय जोङो गोबां मानसिनि गोनांथिमोन सावरि बादालि हाजिराफोर होनानै रुवाथिफोरखौ लानानै नाथाय दा जोंना माइ गायग्रा मेसिनबो ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
थिग बिदिनो माइ हाग्रा मेसिनबो ओंखारबाय बिदिनो जोंनाव गोदो जाम्फै जावनानै जोङो दै लाबोयोमोन दैखौ जोङो माइ फोथारफ्राव होयोमोन आबाद फोथारफ्राव होयोमोन नाथाय बिनि सोलाय दा जोङो बरिं गायनानै आ सुइस गेटफोरखौ मोजां खालायना लानानै जोङो गावनि आबाद फोथाराव गोनांथि जानाय माइफोरखौ आबाद फोथारफ्राव जोङो दैफोर सारनो हायो गोरलै राहाजोंनो बे जाबाय मोनफ्रोमबो गोदान गोदान बिगियाननि जौगासारनाय गोदान गोदान टेकनिकेलि जोङो जन्थ्रफोरखौ जों दिहुनन्नानै जों संसार जानायाव गोरलै राहायै जों बेखौ खालामनानै लादों जेरै नोंथाङा गोदो गोदाय गारि मथरफ्रा गैयामोन होनजायो गोदो साइकेलफोर दंमोन नाथाय बिनिफ्राय बास्लाय बास्लाय फैनानै दिनै मटर साइकेल दिनै गारि मथर सानख'नो हायै दङ नङा होमबा नोंथां गोदोनि समाव बिरखं गाथोन गैयामोन बिरखं गैयामोन दा जोङो नुयो बिरखं बिरखं गाथोन नंगोना नङा होमबा नोंथां
औ थिग बिदिनो जोङो मुगाजों मुगा गुस्लायबोनानै दिनै बिगियाननिया बिगियानारि आयदाजों बिगियानारि मोन जों टेकनिकेलि जौगासारनायखौ मोन्दों जोंनो सरासनस्रायै दा जोङो साननानै नाय नोंथांजों आंजों दा रायलायदों बेबो मोनसे बिगियाननिनो राहा बियो मोनसे टेकनिकेलनि जौगासा सारनाय नंगौना नङा नोंथां
नंगौ नंगौ सैथो बाथ्रा जोङो
बेफोरो औ ओ औ जोङो बेफोरो जौगासारनायखौ जोंनि बिगियाननि दारै जोंनि टेकनिकेलनि दारै जों मोननो हादों बिनि गुदियानो जाहैबाय सोलोंथाइ जेरावनाखि जोङो सोलोंथाइखौ जोङो ओ मजबुत खालामबोदों सोलोंथाइखौ जोङो हानायमानि नोजोर होबोदों सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोङो खामानिफोरखौ मोनदों सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो सान साननो हानाय सान्थौगिरि बिथांमोनखौ मोनदों बिथांमोना साननानै गोबां जन्थ्रफोर दिहुनदों गोबां आगजुफोरखौ जोंनो दिहुनना होदों जायनाखि जोङो दिनै मंगल ग्रह'आव बे जाबाय बिगियाननिनो देरहासारनाय जेराव जोङो ओ अख्रां मुलुगाव मा मा ग्रह'फोर दङ जों बेफोरखौ जोङो नाहरनो हादों बिदिनो जाबाय जोंनि दिनैनि जौगासारनाय गोबां बिदिनो नोंथाङा सानथ्रहायै जौगासारनायखौ गोदोनि आरो दानि फारागथिखौ नोजोर बोयोब्ला सरासनस्रायै स्रा स्रा नुजोबथारगोन नोंथां थिग बिदिनो आं नोंथांखौ नैबे दा सोलिबाय थानाय मबाइल फननि जेराव इन्टारनेट सारभार बेफोरनि डेभलप गोदो जोंनाव पिसियअफोरल' दंमोन किपेड फन ल' दंमोन नै दाना नायदो थामजि ब्रैजि बाजि बोसोरनि गेजेरावनो जोंनाव इन्टारनेट सारभारफोरखौ जोङो आपग्रेड खालामनानै टुजि थ्रिजि फरजि फाइभजि फाइभजि मुगासिम जों सफैबाय नै दा बिसिम सफैनाय लोगो लोगो जोङो भिडिअ' कलिंफोरखौ प्रब्लेम जाला जोङो कम्पिउटारफ्राव लेपटपफोराव मबाइलफ्राव जोङो भिडिअ कलिंबो रायलायनो हासै महरखौ नुलायनाय जोङो आरो गोजान गोजान जायगाफोराव जोङो आ गुबुन गुबुन हादोरफ्रावबो जोङो गोरलैयैनो फननि दारै जोङो रायलायहरनो हायो बिदिनो बे औ खौरांफोरखौ आरो नोंथाङा गोनां जानाय नोंथांनि मुवा बेसादफोरखौ एबा हादरनि गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौ इम्पर्ट एक्सपर्ट खालामनायाव जोङो राहाखौ लानो हायो औ आरो नों थाङा हान्थामेला जिथु थांलाय फैलाय खालामनाय बेफोरखौबो जोङो गोरलैयैनो खालामनो हायो। जेरावनाखि ट्रेन टिकेट बास टिकेट गारि टिकेट जेरावनाखि बिरखं टिकेट बेफोरखौ जोङो गोरलैयैनो जों खालामना लानो हायो। मबाइलनि दारैनो इन्टारनेटनि दारैनो आरो जेराव लैथोआव जों न' लुनानै दायो थानो हायो। लैथोआव जोङो सान हर संसार जानानै सोलिनानै दङ दायो। बे जाबाय बिगियाननि देरहासारनाय एबा आथिखाल मुगानि नोंथाङा बिनि सायाव ओ फोरमायनो गोनां गोबांफोर खोथा दंबा नोंथाङाबो फोरमायनो हासिगोन।
नंगौ जिहेथु जों सानफ्रामबो नुफ्लेबाय थादों आरो जों जायनि गेजेरजों जों गावखौनो एसे इमप्रुभबो जानाय मोन्दों एसे जौगासार जानायबो मोनदों नङा होमबा दा माखासे नोङो होनलाय मबाइलखौनो नायदों मबाइलनि गेजेरजों कमिउनिकेसना बुहुत क्लसनेस जाबाय जोंनि थाखाय
औ
माखासे आरो बेनि गेजेरजोंनो माखासे दा नै माखासे फोरो गोदो जाय बुस्थुआ गैयामोन जाय बेसादा गैयामोन दिनै
औ
माखासे जौगाथायनि मोनसे
औ
बियो नेरसोन महरै जेनेबा जोङो गोदो गैयामोन ट्रेक्टरफ्राबो गोबां जायगाफ्राव खम मोन दा हालौनायफोराव नोंथाङा दय बुंनाय बायदि हलौनायफ्रा बुहुद खम जाबो नांगोलजों हालौनाया खम जाबोबाय जायनि जाहोनाव माने बियो ट्रेक्टरफ्रानो ओंखारखाबाय नालाय बे आरो बे दा हालेवनायाव इजि जाबाय नोङो दा मबाइल गोदो साइकेल सालायनानै बिसेबा गोजानाव थाङोमोन दाथ' नों बाइक ओंखारबाय बाइकजोंनो जों घन्टासे घन्टानियावनो सहैनानै फिन नों सानसेयावनो गिदिंबो फिनानै फैनो हालायनाय बे मोनसे बे बेल' नङा बेनि अनगायैबो गोबां माखासे जोंनि दिनैनि जौगासार मुगायाव नैबेफोर बुस्थुफ्रा बेफोर बेसादफ्रा एभेलेबेल जाबाय आरो जायखौ जोङो जोङो गोरलै राहाजों बबबा मोनसे थांनाय बबबा मोनसे हाबा मावनायफ्राव जोङो मोनसे गोरलै राहाजोंनो जों गावनि हाबाखौ बा गावनि खामानिखौ जों इजिलि गोरलैयैनो जों मावना लानो हायो आरो दा जिहेथु नोङो हमना ला नोङो दा नों आलि दाननाय दानियाथ' आलि दाननाया दाथ' दैलां जादों आलि दाननाय होनोब्ला नों दाना ट्रेक्टरानो दानसै आलि दानलायनांला दानियाथ' गोदो खदालजों थिकसि दावो जावोमोन दानियाथ' मा ट्रेक्टरानो ऐबासेनो हालौ खायो हालौ नायजों लोगोसेनो बे आलिबो दानलांफाखायो नैबेबायदि जाबाय बहुत माने दा जौगासार मुगायाव बेजों नङा बैजों गोरलै राहासिना जागासिनो आरोखि
थारैनो नोंथां नोंथाङा जा फोरमायदों बे थार दानि जोंनि डेभेलप मुगायाव एबा जोंनि बिगियाननि मुगायाव एबा जोंनि ए आइ आर्टिफिसियेल इन्टिलिजेन्सनि मुगायाव जोङो गोबां जौगासारनाय एबा सोलायनायखौ जोङो नुदों आपग्रेड आपग्रेसन जानायखौ जोङो नुनो मोनदों थिग बिदिनो फैबाय थानाय मुगायाव आरो मिथिंगाखौ गोहोम खोख्लैयालासिनो जोंनि बे मुगायाव जोंनि बे बुहुमाव मोजाङै मोजां बिदि सोलिलांगोन होननानै आसा खालामो आसा खालामो नोंथां दिनै जोंनि टपिकआ बिसिमावनो जोब्बाय नोंथांजों रायलायनानै मोजां मोनदों जों लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे आयदाखौ लानानै गोजोन्थों
थेंक इउ गोजोन्थों